औ नोंथां खोनादों बुंनायसाय?
मा खालामदों नोङो?
नै दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङालाय?
आंबो नै जिरायना दङ बोथोराबो जा। गरम ओमफ्राय अखा हादोंमोन हानायालाय दसे।
औ औ नै जोंनि जोंबो अखा हादोंमोन दासो। ओ जुब जुब हादोंमोन दिनै अखा अखायालाय हानाया। दा नाथाय गारबाय अखा हाब्लाबो गरमानो।
उम बहुत गरम अखा हाबाबो।
ओं।
ओमफ्राय खबर सबर बोरै नोंथां?
बिदिनो दङ गेजेरावनो मोजां हामा नोंथांनालाय।
दंसाबो आंनाबो नै इदिनो गरम बोथोराव बांद्राय माबाबो जाया।
औ।
ओंखायनो।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा।
ओंखाम जाथ'वाखै गरमनि थाखायनो नै संनासो दोनबाय दासो।
औ।
उम।
मा ओंख्रि। ओ आंबो ओ नै जायाखैनो आंबो जाथ'वाखै। ओ जाथ'वाखैनो खोमा संनाया।
औ मा ओंख्रि संखो नोंथां।
जानोसै गरमबो नालाय बेखायनो दा लासैनो जानोसै। माबा ओ। दालि आलु ओमफ्राय थिं माबा मोनसे फाजि दङ। नोंथाङा नोंथां आलाय गावनो संगासिनो नामा।
औ आं दिनै संदों गरमखाय ओंखायनो माबा पथल आलु ओमफ्राय दालि। बिदिनो जानोसै दिनै। गर'म नालाय बांद्राय आइटेम खालामाखै।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा औ।
औ बुंलाय।
नों नोंथाङा आंखौ फ'न हरनायनि जाहोनना मामोन बेखौ। एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा मा। जानानै मोजां मोनो आं बेखौसो‌ सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
जोंनि बर'फोरनि। मोजां मोनजोबो जेरैबायदि नारजिजों अमा। दाउजों अनला मैथाजों मैथाजों ना। बेफोर बायदिनो गासै। बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ आं मोजां मोनो आरो नोंथां। ओ बेफोरजों लोगोसेनो बेफोरजों लोगोसेनो आरो। आलुफ्राय बायदि बायदि पटलफ्राय। बायदिफोरखौबो आं जानो थाखाय मोजां मोनो आरो नोंथां।
बेनि गेजेराव माखौ साबसिन होननानै सानो नोङो नोंथाङा
आ नोंथाङा दि बेखौ सोंदों नाथाय बिनि ओ नोंथांनि सोंनायनि आंनाव फिननाय गैया मानोना बयनिख्रुइ साबसिन जाग्रा होनना जाग्रा आंनियाव गैया मानो नोंथां ओ माने माने माब्ला ओ माब्लाबाफोर ओ नारजिजों अमाया गोथाव जागोन माब्लाबा अन्थायजों दावा गोथाव जागोन माब्लाबा मैथाजों नाया गोथाव जागोन। माब्लाबा बेफोरनि गेजेरावनो मोनसेया गोथाव जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो आङो बेखौ बो बेखौ जाबो मोजां मोनो बेखौ जानाबो मोजां मोजां मोनो आरो नोंथां बिनिखायनो आंनियाव ओ बिदि आं जानानै ओ जानानै मोजां मोननाय साबसिन होननाय ओंख्रि गैया आरो नोंथां। गासै ओ गासैबो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौनो आं जाजोबो। बेबायदिनो नोंथाङालाय बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि फोरखौ ओ जाजोबो ना माखौबाफोर जाया?
आङो जानाया जायो ओमफ्राय बांसिनानो माखौबा माखौबा जानाय जाया ओमफ्राय आङो नारजि अमाखौ आं जानाय जाया। गोखा नालाय ओंखायनो आं नारजि जाया नोंथां।
नार्जिजों अमाजोंथ' जोबोद गोथावानो जायो माथ
अमाखौ जायो जानायालाय ओमफ्राय बे नारजिखौ जाया आरो ना। आरो ओमफ्राय ओंख्रिखौबो आं मोनजाफेराखै।
औ बिदिब्ला नों नोंबो बर'नि न'खराव थानानैबो दासिमबो नारजि नारजि अमा ओंख्रि मोनजाफेराखै आरो नोंथां?
आङो गोदोहाय उन्दैयाव टेस्ट खालामना नायदोंमोन नायनायालाय ओमफ्राय जा गोखा नालाय ओंखायनो जायासै। दा गिदिरावबो देरनानै जायासै ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो अनला दाउखौबो साबसिन मोनो आरो आं दा जानो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव।
ओम ओम ओमफ्राय बेफोरबायदिनिदि सबायजों साम' बेफोरबो जोबोद गोथाव गोथाव जायो नाथाय नोंथाङा अब्ला बेफोरखौलाय जायो ना जाया?
जायो साम' सबाय बेफोरखौ जायो ओमफ्राय खायसे खायसे जायैफोरबो दङ ओमफ्राय बेबायदिनो खुसिया बेफोरफोरखौ जाया।
औ नोंथां खुसियाखौलाय आंबो गोदो खुसियाखौलाय आंबो गोदो जायोमोन नाथाय आथिखालाव आं एसे बोरैबा मोनखांसै
औ थिग बेबायदिनो आरो एम्फौ लाथा बेफोरखौ जानाय जाया।
एम्फौ लाथायाथ' जोबोद एम्फौ लाथायाथ' जोबोद मोजां आंनि थाखाय।
खैजिमा बेफोरबायदि जाया आरो आङो बेफोरखौ।
खैजिमाखौथ' बैसागु खैजिमाखौथ' जों बैसागु गोबां नायगिर नायगिर हाननानैबाबो जाथारो नोंथां जों जों।
आंनि आंनि नोजोराव बेफोरखौ आं माने जाफेरनाय जायाखै आरो।
औ नों ओ नोंथाङा बिदिब्ला बर'नि दोरोङारि जाग जाग्रा ओंख्रिफोरखौनो गोबांखौनो जाया आरो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बांसिनखौनो बुंजायो बुंनायालाय बेबादि आरो।
ए। बेफोर ओ बेफोरबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा मा मा बे मोनसेखौ बा माखौबाफोर नोंथाङा बिदिनो साबसिनफोर मोननाय दङ नामा?
औ दङ नोंथां। बिदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला आङो साबसिन अनला दाउ आरो सबायजों दाउ। बेखौ साबसिन बेस्ट मोनो आरो आङो।
ओं अनलाजों अनलाजों दाउजों आबोथ गोथाव जायोआनो। आरो सबाय सबाय सबायजों दाउआबोथ गोथाव जायो। बेबायदिनो सबायजों सामुआबो जोबोद गोथाव। जायो आरोना नोंथां ओ बर' बर' बर'फोराथ' बेफोर बायदिनो जानाय लोंनायाव जेनखाया नालाय। गोबां ओ गोबां बर'फोरनि जाग्रा ओ जाग्रा मैगं ओ ओंख्रिफोरानो जोबोद गोथाव जायो। उम बर'फोरनि ओंख्रिफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो आ थिखालाव जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि माबा मोनस माबा मोन सेसो पग्रामफोर जायोब्लाबो बेयावहाय गुबुन हा हारिनि सुबुंफोरा फैनानै अ अमाखौबो जानायखौ आथिखालाव नु मोननाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जों गो गोदो फरायबोनाय फरायसालिमाफोरावबो बेफोर बायदिनो गुबुन ओ गुबुन हारिनि सुबुं ओ सुबुंफोरा एबा लोगोफोरा जोंनि अमाखौ जानानै जानो एबा ओ जाथार जागोन होननानै बुङोमोन आरो बेबायदिनो ओ बुंनायजों लोगोसे फैनानै जोबोद जानायखौबो नुनो मोननाय जायोमोन। बेफोर बायदिनो ओ हब टेलफोरावबो बिसोरो जोंनि बर'नि जा जाग्राफोरखौ गोबां जानो नागिरो आरो उम अमाखौबो अमाखौबो जाफानायखौ नुनो मोननाय जै आरो हस्टेलफोराव थाग्रा गुबुन हारिनि गथफोरनि गेजेराव ओ बेबायदिनो ओ जोंनि जोंनि हारिनि ओंख्रिफोरा गोबां अनसाय सायजादों आरो ओ बेफोरखौ जों दासिमबो उम बावनानै थाङाखै ओ जों बर'फोरा गोदान गोदान आदब जों ओंख्रि संनानै जायोब्लाबो बेफोर गोजाम आदबा दासिमबो दं आरो ना नोंथां औ बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा बेेबा मोनसे ओंख्रिखौ ओ मा जायखि जाया नोंथांमो मोजांसिन मोननाय ओंख्रिखौ मा बायदि सङो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो नामा। मोनसेसो ओंख्रिनि सोमोन्दै।
अनला दाउखौनो बुंनोसै नामा एसे। नोंथां औ बेखौ हायथो जोङो गोबां खा माबायावनो बाहायनाय जायो जोंनि बर' समाजाव हाय अनला दावखो हाथासुनि हा बायावबो नुनो मोनो आथिखालाव आथिखालावथ एसे खमानो जाबाय हाथासुनि हाबाया गोदो हाय आरो अनला दाउआ मेनमोन आरो ना आथासुनि हाबायाव हाय थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव हाय गोबां जानायखौ नुनो मोनो अनला दाउ आं बारा पारफेकलि रोङा रोङालाय ओमफ्राय एसे खोनथानोसै आरो नोंथांनो
औ नोंथांङाथ संनो रोंखाय ना?
संनायाथ आङो संफेराखै ओमफ्राय बिमानिफ्रायसो नुदों आरो नोंथां उम होनबाबो आं एसे खोनथानोसै थिग बेबादिनो जोङो हाय माबाखौ मा होनोमो अनला संनो थाखाय जोंनि बेयावनो माइरंखौ हाय सोमनानै लानांगोन दैयाव एसे बेखौहाय बेनि उनाव हाय जोङो माइरंया जेब्ला रुइगोन ना बिनि उनाव हाय जोङो बेखौहाय उवाल नङाबा दिंखियाव आथिखालावथ मा होनगोन दिंखिखोनो नुनो मोनला माथो नोंथां आथिखालाव औ औ आथिखालाव बेै ग्रिनडार ना मा होनो बेफोरखौ आरो आरो आथिखालाव उवालखौ खम बिबांनि नुनो मोनसै नोंथां थिग बेबादिनो जोङो मा होनो उवालावहाय सुना लागोन आरो सिगाङावनो अन गुन्दैखौ बेनि उनावहाय‌ मा होनगोन दाउ स खायफा खायफा ब्रयलारजोंबो जानाय नुयो सोरबा सोरबा लकेल दाउ बिदिनो गैया बायदि गिबियावनो जोङो दाउखौहाय दानानै दानग्रोनानै लानांगोन बेनि उनाव हाय जोङो बेखौहाय मोजाङै साफै सुनानै बेखौहाय सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर। आदा होनानै बेखौहाय मोजाङैनो देना लायो जोङो। मोदोमफ्र जानो थाखाय बेखौहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेदरखौ गिबियावनो पियास होनानै बेनि उनावहाय जोङो। बेखौहाय सामब्राम गुफुर। बे बिदिनो बेफोरखौ सारनानै होसिगोन आरो बानलु। मोजाङै एवना लासिगोन आरो सारायाव बेखौहाय ओमफ्राय। मोजांनो एवना लानायनि उनावहाय जेब्ला आरो बिथिं मोनसे माबायावहाय मा होनो। गोन मोनसे सारायावहाय ओमफ्राय बे दै गुदुं खालामना ला‌। नाम जायो फार्स्टआवनो अन गुन्दैखौ माबा होनो थाखाय। जोंनिथिं थिग बेबायदिनो जेब्लाहाय माबाया। दैुयाहाय ग्लब ग्लब गोदुयोना बेवहाय अन गुन्दै। खो सफ्रि फ्रि सारनानै होगोन आरो नङाबा गथा गथा खायो नालाय। लासै लासैनो एरबाय थागोन ओमफ्राय। होबाय थागोन आरो एसे एसे लासै लासैनो थिग बेबादिनो। बेबादिनो ओमफ्राय। दाउ बेदराहाय एवनायखौहाय बेयाव लुसननानै होयो। उनावहाय मोजांनो बिनि उनावहाय बियोहाय जे। ला लाथा लाथा जागोन ना सङै सङै। बिनि उनावहाय बेवहाय उनावहाय गंगार दुन्दिया। होनाय जायो आरो लुसोनाय जायो बिनि। समाइल मोदुमनाया एसे आलादा जायो नालाय।
औ नों नोंथांनि संनायनि ओ प्रसेसाथ'। गोदान मुगानि खो। गोदान मुगानिसो नोंथां नाथाय दोरोङारि संनाय संनाय नङा। मार बियो ओ।
आं जे जेखौ नुदों आरो बेखौ बुंबाय एसेथांनो एसे। ओम औ होनबाबो एसे पि माबाखौ बाहायनाय जायो आरो।
गंगार गंगार दुन्दियाखौलाय। गंगार दुन्दियाखौ बाहायनाय जायो नाथाय बैफोरबायदि हाइजें बायदि बेफोरखौ। खौ हालदै बायदिफोरखौ बाहायनाय जायामोन आरो।
औ गुदुहायनो बाहायामोन।
ओं नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गासै साबसिननिफ्राय हामसिन। जा। ओ जा जायखि जाया बुस्थुखौनो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजानायखौ। आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो ओम। गाव जेरै बानायनानै ओ। ओ बानायनानै लायोब्ला थावसिनगोन बेखौ नायनानैहाय। आथिखालाव गोबां मस्ला मस्लि बाहायनानै संनायफोरखौ नुनो मोन्नाय। जायो आरोना नोंथां बेबो बे। बिनि प्रसेसखौनो नोंथाङा खोन्थाबाय आरोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथाङां आं जेखौ नुदों खथाबाय आरो एसे। नोंथाङालाय बोरै मोनो जानानै अनला दाउखौ
गोथावआनो मोनो नोंथां बेफोरथ' बर'नि ओंख्रि नालाय बे बेफोरखौ जों बेफोरखौ गारनानै थानो हाया होननाय बायदिसो नोंथां -ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो-समाबो जानोसै नों नोंथांजों दसे समब्लाबो सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानोना नोंथांनिफ्राय ओं नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै मोननायनि थाखाय आरो नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
बेबायदिनो- बेबायदिनो नोंथांखौ मा